खोनादोंना नोंथां हेलौ औ। ओ आं नोंथांखौ ओ नोंथाङा मा खालामना दोंमोन नोंथां दा?
दा आङो ओरैनो दंमोन दंनायालाय। नेबाय थादोंमोन आं।
ओरैनो दंब्ला नोंथांखौ दान्दिसे सम ओ आंजों बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै ओ दान्दिसे सम नोंथांजों सावरायनो हागौमोन नामा?
औ हागोन दे।
औ दे होमबा ओ बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां ओ जानाय लोंनाय दोङो जायनि गेजेराव अनलायाबो मोनसे ओ जोबोर गोथाव ओंख्रै।
औ।
बे ओंख्रिखौ जाबाथाय बर'फोरनो माने एंगारायै मोनसे ओंख्रि जानानै दोङो अनला ओंख्रिया बे ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ मा जानानै माबायदि मोनो आरो बेखौ माबोरै संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन अनलायाथ' जेनेबा बर'नि गुबै ओंख्रि बायदि जाहैबाय। जों हाबा हुखा मावनाय दांनाय बेफोरावबो संनाय जायो अनलाखौ अनला खुरनाय हाबा बेफोरावबो दा अनलाखौ जोङो माइरंखौ सोमना लागोरनानै दसे सम सोमना लागोन नानै देना लायो आरो। देना लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि संनाय दं संनाया अनलाखौ मानसिफ्रा
औ गुबुन गुबुन सुबुङा गुबुन गुबुन ओ सङो।
गुदुङाव अनखौ मोजां सारलानानै उननानै होयो। सोरबाबा बे माइखौ गुन्दैखौ देनायखौ दैयाव लगायगोरनानै दै गुदुङाव लखबनानै खारै होनानै बिदि सङो अनलाखौ गुबुन गुबुन बेदर फिसा बेफोरजोंबो जायो आरो।
औ बेदर आरो औवा मेवाइजोंबो जानाय जायो।
औ औव औवा मेवाइजों अनला
गोबाङैनो गोथाव जायो अनलाया। औवा मेवाइजों आरो बेदरजों संब्लाथाय। ओम। बेफोरनि गेजेरावनो ओ गोबां ओंख्रिफोर दङो जेरै खारदै खारै आरो ना, नाफाम बाथोन बायदि बायदि बर'नि गेजेर जेराव सबायाइदों साम बायदि बायदि ओंख्रि दोङो
बर'नावथ' बर'नावथ' गोबाङानो दङ।
नोंथांनि बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा मोनसे ओंख्रैखौ ओ जानानै आरो जाबावनो बिदि मोननाय गोसो फैयो जेनेबा
सबायाइजों दाउजोंखौनो गोथावसिन मोनो आं बर'
औ औ औ। थारैनो जोबोर गोथां सबाइजों दाउजों ओंख्रिखौ नोंथाङा खेबबैसो जाफेरखो होननानै नोंथाङा गोसोआवदों नामा नोंथां?
बेखौथ' आङो साननो ना उन्दैनिफ्रायनो दासिमबो जाबोगासिनो दं। आरो बेथ' फेभारेटखा गासैबो बर फोरा मोजां मोनो।
औ।
बेखौथ' आरो बावनो हा खाया जाबायानो थानाय जागोन इयुनहालागै
औ औ संनायनि सोमोन्दै सो ओ संनायनि सोमोन्दैसो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? नुफेरदोंबा नोंथाङा? बानायनो मोनफेरदोंबा।
जेनेबा जोङो ओम सबायखौ एसे एवगोरना लानानै हुख्रेमो आरो हुख्रेमनानै सोर बाबा गुबुन गुबुन रोखोमनि सङो सोरबा सबायखौ रुग्रोना लायो सोरबा डाइरेक्ट लु-रु-बेदरखौ एवगोरना लानानै। सबायाइजों ज सङो औ औ गुबन गुबुन रोखोमनि नुबाय आरो आं संनाय जोंहानाव बेलेग संनाय नुयो मालायनाव सोरनावबा बेलेग संनाय नुयो। बेबायदिनो आरो। बे नों। थांमोननिथिं नाफाम जायो दा ने?
नाफाम जायो नोंथां औ।
नाफामनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नाफामखौथ' आङो ओ नआव बानायनायखौ मोनजाफेराखै खिन्थुबो ओ जाय एसे खोनादों ओ हाथाइनिफ्राय बांसिन बायना जानाय जायो नोंथां माने जोंनिखिजा इमान न'आव बानायनाय नुफेराखै आङो नानिबो एसे आखाल जोंनिखि। बेखायनो ओ जा हाथाइनिफ्राय मोनो नाफाम इखो बायना लाबो जोङो ओमफाय ओ आं खोनादों जेनेबा थालिर ओ नाखौ फास्टआवनो गिबियावनो एसे फोरानदबग्रोनानै लायो इनि उनाव ओ थास लाय ना मायाव। बेयाव ओ जुनानै औवा हासुङाव सोनानै बेखौ गोरा बार हाबनो हायि बायदि दोन-ओ मास मोननै मोनथाम दोननायनि उनाव ओ बे नाफामा माने ना गोराना नाफाम महर लायो होननानै खोनादों आरो एमान थ' मोजाङै मिथिया नोंथां।
आं फोरमायना होनि एसे ओमबालाय।
औ जागोन दे नोंथां औ। आंबो इयुनाव बानायनानै जानो हानाय बायदि नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ औ औ दे। नाखौ जोङो गिबियावनो एसे सान्दुंङाव फोरानदब गोरो ओमफ्राय अरआव एसे फोरानो। बिनि उनाव जोङो थास' थायोना थास' औ थास'नि बे बिखंजों ना गोरानजों देसिगोन आरो जोङो उवालाव देयोबा बांसिनानोथ' उवालावनो देनाय जायो आरो सोरबा सोरबा दिंखियाव देयो।
औ औ
गोरायै बयाम गोरायाव बार हाबनो हायि बा हौवासुं औवा हासुुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो। दोननानै बिदिनो मास मोनसे मास मोननै उनाव जाजासिगोन आरो बियो।
औ औ
फेसेवनाय बायदि
नाफामखौ आङो ओ औ औ नाफामखौ आङो मोनजादों मोनजानायालाय ओ जोबोरै गोथाव जादोंमोन। ओ नोंथाङा खोन्थानाय बायदि ओ खेबसे बानायना जानांसिगोन होनबा आं।
औ माजों माजों जा खांखो नोंथाङा नाफामखौ?
ओ नाफामखौथ' आं हाथाइनिफ्रायसो बायनानै ओ ओरैनो नाफामखौ नाफाम बाथोन जाबाय आरो बे बर'नि ओंख्रि सबायाइजों साम' बेजों माने खेबनैसो मोनजाबाय आरो। बेजोंनो ना नाफामखौ बाथोन महरैसो जादोंमोन।
औ जों जोंहानाव नाफामखौ बिदैबो फुदुंनाय जायो ना गोरानजों माब्लाबा बिदिनो बाथोनबो जायो मालाबा सबाय ओंख्रिफ्रावबो सारलाना होनाय जायो एसे एसे बे मोदोम खांयो गोथाव जायो आरो। रो
उ अ अ ओ बर'नि गेजेरावथ' गोबां ओ ओंख्रिफोर जानाय जायो बेफोरनि गेजेरावनो गोथां मैगंफोर गोबां दोङो बेफोर गोथां मैगंफोरनि गेजेरावनो ओ नोंथाङा गोथां मे-मैगंफोरखौ जानानै बांसिन थावनाय मोनो ना बेदरफोरखौ जानानै नोंथाङा बांसिन ओ खबामनाय मोनो? एसे
आंथ-आंथ गोथां मैगं खौनो बांसिन गोथाव मोनो। जेरै लाफा लाइ खुदुवा बुथुना गोबाङानो दं। आरो गोदोनि बायदिब्लाथ' जेरावनो हाग्राबारि अर रनबारि बेयावनो मैगं जोबनो थाङि ओंखायनो जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखा खादों जे हाग्रानि मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगं बेफोरखौ जानायानो बर'नि बांसिन गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय आरो।
नंगौ नं
गोथां मैगं जानानै ओ देहाखौबो मोजां थानाय मोनो आरो ओ मैगंआबो गोथावबो जायो। हाग्रानि मोननाय बेयाव जेबो मुलि मेडिसिन सारनाय जाया नालाय दानि जुगावथ' ओ हाथायफोराव बायना जानाय मैगंआ नोंथां ओ हाथायफोराव बायना जानाय मैगंफोराथ' सब मुलैनि आरो केमिकेलनि गोजा
औ बेथ' नंगौ।
नंगौ नोंथाङा मा सानो? ओ हाथाइनिफ्राय ओ बायनाज हेल ओ होननाय नोंथां
जोबोर दुखुनांथाव जोंहा सिगां माबायदि बारियावनो मैगं थाइगं गायनानै गोबोरखि हासार बिदिनो मैगं फोरनिनो हासार बेफोरजों जानाय जायोमोन दायो नाथाय गोबाङानो फाननाय मैगंफोराव मुलिनि बेबहारा बांसिन जायो। बिनिफ्राय बेमार आजार सोमजियो ओंखायनो मैगंफोरखौ मालाबा बायनो बोरैबा मोनलायलाङो।
नंगौ नंगौ। मेडिसिन होनानै ओ बानायनाय मैगंफोरा जोबोर ओ नायनायावलाय साफा साफा जायो खिन्थुबो ओ जानायावदि नोंथाङा ओ जोङो गासिबो बे मुलिखौनो जानाय जायो। बेनिखायनो देहानि थाखाय गाज्रि होननानै ओ हमना लानाय जायो आरो।
नंगौ।
ओ नोंथांनि नोंथांनि बायदिब्ला हाथाइनिफ्राय बायना जानाया गाहाम ना हा एसे एनै दोङोब्ला ओ गावनो आबाद मावनानै जानाया गाहाम नोंथां?
हा एसे एनै थानानै सम दङ'बोलाय गाव मावना जानाय आबादानो साबसिन बायना जानायनिख्रुइ। नों नोंथाङा मिथियाना नों बायना लाबोयोबा हाथायनिफ्राय बेयाव मा मु दं मा मुलि होआ खै माबायदि फेदेरदों गाव मावना जानायखौबा गाव मोनथि जोबो आरो। मा दं मा गैया। भिटामिनफोरखौबो फुरा मोनजोबो होननाय बेफोरबायदि मोनो आरो।
नंगौ नंगौ। न'आव गायनाय मैगंफोराथ' बांसिनानो गोबोरखि हासार ओ बेफोरदिनो न'नि जा हासारफोर खानस्रिखि बेफोरजोंनो बांसिन ओ गायनाय जायो आरोना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नंगौ ओ नोंथांजों रायज्लायनानै गो ओ टाइमआबो जाबाय जोंना नोंथां ओ नोंथांजों नायना रायलायनानै। गोबां बाथ्रा मिथिनोबो मोनबाय आरो गोबां बाथ्रा बुजिनोबो मोनबाय आरो गोबां गोजोननायबो मोनबाय ओ जोंना टाइमा जाबाय नालाय नोंथां थां दा आसा खालामो इयुनाव नों थांजों बेफोरबायदिनो रायलायनो मोनबावगोन आरो मोजां मोजां बाथ्रा मिथिनो मोनबावगोन दे होमबा खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां बिराद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो औ दे।
रे कल खाट नहीं हो रहा है।